हेलौ
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथाङा फ्रि दंथयोबा नोंथांजों सावरायजागोन औ आयदायानो जादों जोंनिया औ ना हमनाय नोंथाङा माबायदि दिहाय ना हमो एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ना मोनो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओनसोलावथ' बिदिनो जेखाइ खबबाय लानानै थांनानै ना हमनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा बा गुबुन हारिनिबो बर' आइजोफोरा बिदिनो ना हमनो थाङो देनाय आरो जोङो बेफोरबायदि ना हमनो थाङो सोर दाबायदि समाव माने बिदि सान्दुं गोसा होब्लाथाय माने
थाङो आरो बयबो ना गुरनो हब्ला माने जोंहा दैमा दैसाफोरा माने बिदिनो रानो दैफोरा रानो बेफोरबायदि राननायाव जोङो ना ओंखारो नालाय बे बेनि थाखायनो जोङो दा बायदि समावहाय जेखाय खबाय बेफोरबायदि लानानै जोङो ना हमनो थांनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो जोङो आरो हौवा फोराबो थाङो बिसोरो आस्रा जे आस्रा जे खबायाइ बेखौ लानानै बिसोरो दैमा दैसाफोराव बिसोरो बिदिनो बिलोफोरावबो ना सारनो थाङो आरो बिसोर
औ
बेफोरबायदिनो बे ना सारनायाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोननाय जायो जेरै बोथिया ना बोथिया ना फिथिख्रि ना मावा आरो खावैना
आरो दुसुमै ना बेफोरखौबो मोनो आरो गुरनानै बेफोरखौ मोनो सा सारनानैबो जोङो सें ना गोरि ना सिंगि ना मागुर ना बेफोरबायदिखौ जों मोनो आरो बेफोरबायदिखौबो बे औ बेफोरबायदि आरो जोंना बेफोरबायदि सान्दुं गोसा जाब्लाथाय ना बोथियाफोरखौनो बांसिन माने मोननाय जायो आरो जोंना
ओं
औ आरो जोङो ना ना सारनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारफोरावबो बेफोरबायदिनो हाखर फिसा माने बिदि खालामना दोननाय जायो आरो जावनानै जावनानै हा हाखर फिसा बानायो बेयाव जाहाथे दै जमा जा जानानै अखाफोरनि दैया बेयाव जमा जानानै ना हाबनो हायो बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि खालामनानै
ना ना सारनो थाखाय बेफोरबायदि खालामना दोनो आरो बे जोङो ना हाबनो थाखाय हाबनानै थानो थाखाय जोङो गयनि दुखा गय बिलाइ बेफोरबायदि माने माखासे जाबोरफोरखौ जोङो बेयाव हैनानै दोनो आरो गारना गारहैनानै दोनो जाहाथे बेयाव नाया हाबनानै थायो बेफोरबायदि जोङो दोनो आरो आरो जेब्ला जेब्ला जोङो ना सारनो थाङो अब्ला जोङो जेखाइ खबाइ खदाल बेफोरखौ माने लानानै थांनाय जायो आरो
औ
औ आरो बिदिल' नङा जोङो नाखौ बोनोबो हायो आखाइजोंनो जेरै मेथ'खा मेथ'खा दंग'फोराव माने मेथ'खा जायो नालाय बे मेथ थखाखौ बोनानैबो जोङो नाखौ मोनो आरो बे मेथ'खानि माने मेथ'खा हायाव बिसोरो नाफोरा माने हाबनानै थायोना बेखौ बे मेथ'खौ बोब्ला जोङो माने मोनो आरो नाफोरखौ बे बेयाव बांसिन
सें ना गोरि ना बा सिंगि मागुर बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो बिदि बिब्दि बोनानै औ नोंथांमोननि थिंजाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो बोनाय जायोना ना गुबुन रोखोमै बेहाय नाफोरखौ सारनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा
औ औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जेरैहाय जोंनिया ना हमनाय होननानै बुंनाय जायो जाहाथे जोंना बर' हिनजावफोरा बा बर' माहारिफोरा जोबोद आखा फाखा खा ओ जोबोद स्रोम होनना बुंजायो आरोना बेबायदिनो जोंना बर'आ हिनजावफोरा जेखाइ खबाइ लानानैनो जों जोबोरैबो बांसिनै जोङो ना हमनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना ओ जेनेबा बर' हौवाफोराबो ना हमनाय होनबा जोबोद ज्रोम जेरैहाय जोंना बर' हौवाफोराबो अखा सेन साखि खबाय बिदि सिलिफोर लानानै ना हमनाय बा ना सारनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना बांसिनै आरो बेबायदिनो जोंना बिदिल' नङा गिदिर गेदिर बिलो बा दैमा दंग'फोराव जोंना आलि खोथेनानै जोंना दंग' सारथेबनाय एबा बिलोआव जोंनिया गल मेथ'खा बोनाय जोंना साम खांख्राय ना हमना लाबनायखौ जोंङो जों नुनो मोनो आरोना आरो जोंना बर' हौवाफोराथ' मोनाबिलि जाबाय बा हरफोराव जोंना ना दाननो थांनाय बे हुदाया गोदोनिफ्रायनो दोङो जोंना हरावबो बिदिनो ना दाननो थांनायखौ जों नुनो मोनो ना हमनो होनायाथ' जोंना जोबोद आइजें फोरजों जोगनिया ना हमनो हायो जोंनिाया सानै मानसिया लोगो नांनानै जोंनिया जेदोबो बोनो हायो आरो मुस्रिफोरजोंबो जोंना बोनो हायो आरो बिदिल' नङा जोंना आस्रा जे आरो गुबुन रोखोमनि जोंना गुबुन गुबुन जे फोरबो दोङो जेरैहाय जोंनिया दैमा बा बिलो फुख्रिफोराव जोंनिया बेखौ ओरै साना दोनबानो बेयाव नाया नांना थायो थायो आरोना
उम
आरो बिदिनो जोंनिया सानायल' नङा जोंना नाखौ आखाइजोंबो हमनो हायो जोंनिया बिदि दांग्रोमनो हायो आरो ना बिदिनो जोंनिया जोंनि ओनसोलफोराव मा मा ना मोनो होनोब्लाथ' जोंना बांसिनै जोंनिया बालाबोथि नाखौ मोनो आरो ना बिदिनो जोंनिया गोबां जेरैहाय फिथिख्रि ना जेरैहाय जोंनिया मावा ना आरो जेरैहाय जोंनिया सें ना आरो गोरे ना आरो थुरि ना नाथुर ना बायदि बायदि नाफोरखौ आरो मोनबावो आरो ना आरो बेदिनो जोंनिया जेनेबा बिलोफोरावबा बिदिनो गोदोर गोदोर दैमाफोराव जोंनिया हाखरफोर बा फुख्रिफोराव फिसिनाय नाफोरखौबो मोननो हायो आरोना जेरैहाय जोंनिया बिदिनो ना मिरगा बिदिनो कमलखाथ ना आरो बिदिनो जोंनिया पाम प्लेट बायदिफोरखौ जेनेबा बे दैबाना जाबोला एबा अखा हानानै दैया बुंसारोब्ला हाखरफोरा लोमसावोना बिदिनो दै जाजोबो बिदिनो जोंनिया दैबानाफोराव हाखराव बा फुख्रियाव जोंना हेंगार नाय नाफोरा दैजों बिदि बिदिनो थांफायो आरो ना
औ औ
बेयाव जोंनिया बिलोफोराव बिसोरो जमा जाहैना थायो बिदिनो जोंनिया हमनो थांबा बेफोरखौ जोङो मोनबोनाय जायो
ओम नोंगो
ना बां बिदिनो दैसेंनि ना दंबोयो बिदिनो जेरैहाय जोंनिया मागुर ना सिंगि ना बे जोंनिया खल ना औ आरो जोंनिया बायदि रोखोमनि नाफोरबो दंबयो आरो जोंना खुसिया औ बिदिनो गोबां नाफोर दङ आरो बर' आइजोफोराथ' जोंना न'फोराव मालाबाफोर जेबो गैयाबा एबा गोजा गोजाबा जोंना गुरब्रबना लायनाय हुदाया दोङो
औ नंगौ औ
बिदिनो गुरब्रबना लायना जोंना न'खरफोराव बा न'फोराव संब्रबना होनाय खांब्रबना होनाय बेफोरबायदि दङ आरो ना जोंनिया नाखौ माजों संबा बांसिन गोथाव औ खद जायो होनोब्लाथ' जोंना ना बायदिसना गोखैफोरजों संबा बांसिन कद मोनजायो आरो ना जेरैहाय जोङो न'आवनो मोननाय न'आवनो थानाय मैदा गोखै होननाय आरो बिदिनो जोंनिया थाइगिर आरो बिदिनो जोंनिया जेरैहाय जोंनिया बै मिथिंगानिफ्राय मोननाय खाबथिंनाय मैगं जेरैहाय जों खारदि खारै होनो जोङो जेरैहाइ जोंनिया गुथा गुद्रा धुनथुनि बायदि रोखोमनि बेफोरखौ खानानै जमा खालामनानै जना बेखौ संनानै खारदै खारै हिसाबै जोंना संनो हायो आरो ना बा जानो हायो औ बिदिनो जोंनिया जोबोद खद मोनजायो आरोना आरो जोंनिया बेखौ खौ गोजा गोजाबा एवफ्रा एवनाबो जाजायो आरो जोंनिया ना होनोब्ला आरो जोंनिया ना मावा बा ना फिसाफोरखौ जोङो बिदिनो देनानै थास' बुगाजों बा थास' गोसोमजों सिनायखौ जोङो उनाव लासै जानो थाखाय नाफाम बानायनानै थिना दोननाय जायो आरो ना बियो आसार बायदि जायो जोबोद खद मोनजायो आरोना एसे खाथो खाथो औ बिदिनो जोंनिनाया गोबां रोखोमनि नाफोरखौ हमनानै जाजायो आरो मालाबाफोर ना बुरजा मोनोबा बेखौ जोङो सायनानै मोजाङै सुनानै सान्दुंङआव मोजाङै फोराननानै जों बेखौ न'आव थिनानै लाखिनानै उनाव लागिहाय जोङो बेखौ मानै माथाम बिदिहाय जोंनिया न'आव गोजा गोजाबा संना जानो हायो आरो ना औ औ बेबायदिनो जोंनिया नाफोर हमनानै जोङो गोबां फालांगि खालामनायफोरखौबो नुयो जेरैहाय जोंनिया दैमा बिलिफोराव ना हमना लाबोनानै हाथाय बाजारफोराव फानफैनायखौ जों नुयो आरो जोंनिया फुख्रिफोरावबो जोङो गिदेर गेदेर फिसारि बानायना ना फि ना फिसिनानै ना फिना जोङो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया ना गोदोर गोदोर फख्रियाव फिसिनानै बेयो जेब्ला गोदोर जायो बेखौ जोङो सारनानै बा बोनानै फाननो लांनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो ना हमनाय बा नाफोरनि आयदायाव जोंना बेफोरबायदिनो जोंनिया सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना हमबा नोंथां जोंनिया समाबो जायाखै नङा समाबो जाबोबाय होमबा नोंथां जों जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथनोसै नामा
औ दे होमबा
औ दे होमब्लालाय नोंथां गोजोनथों
दे
औ